हेल' नोंथां नोंथाङा खोनायाखै नामा नोंथां?
खोनादो नोंथां खोनादो।
खोनादों नोंथां।
औ खोनादों खोनादों। माबा नोंथांजों एसे नोंथांजों एसे रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ माबा मानिखो दानि समा जोंनिया मानिखो गायनाय फुनायनि सम अ माइ गायनायनि सम माइ आबाद मावनायनि सम गासै मानसिफोरानो दा माइ गायगासिनो ओमफ्राय उम दा बे माइखौ माबोरै गायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन नोंथां थारैनो। बिदिब्ला जिथु आयदाया जाहैबाय माइ गायनायनि।
औ औ।
अ--आयदा मथे आं दा नोंथांनो बुंफ'नसै जिहेथु जोङो दा बोथोरा माइ गायनाय बोथोरा जोंनिया ओ एड्रियन एप्रिल बारनानै जेब्ला मे, जुन बिदि जुलाइ बिदियाव ओ गोबाङै माइ गायनाय मुखुबखौ नुयो आरो जेनेबा ओ बे समावनो जेनेबा मेफोराव जों खैथा फैयो नङा होमबा नोंथां? खैथा फोनानै जोङो ओ जुन जुलाइ बिदियाव गाना गा गायनायखौ नुयो। गायनाय फुनाय बायदिफोरखौ बिदियाव गोबां मानसियानो गायो आरो। जेरै जों दा माइ गायनोबा जोङो गिबियावनोथ' जों खैथा होनांगौ नङा होमबा नोंथां? खैथिया जाहैबाय जों जिहेथु जोङो ओ बोसोराव जोङो माइ गायगोन माइनि फिथाइ मोनगोन। नै फिथाइखौनो जोङो माइनि फिथाइखौनो जोङो जोलै हिसाबै फैगोन बोसोराव गायनो थाखाय दोननायखौ नुनो मोनो। खायफाया आरो जोङो दखानफोरनिफ्राय बायनायखौ खौ नुयो नोंथां। ओ बिदिनो जोङो जेब्ला जोङो खैथाखौ बिदानखौ फोनो थाखाय जोङो खामगोन अब्ला जोङो बस्थायाव सोगोन सोनानै हाखराव बा हरसे जोङो सोमना दोनगोन सोमनानै जों थिखांनानै एसे जोङो गाजा बेरबा जोङो सान्दुङआव लामस्रिना दोनो लामस्रिना दोन्नानै जोङो जिहेथु जों गायगोन नालाया आबाद फोथाराव जों खैथ फोनो थाखाय दखरसे हा बा दब्लायसेफोरखौ जोङो दब्लायसि हाखौ जोङो ओ हाल ट्रेक्टरफोरजों बा मोसौफोरजों जों मोजाङै एवग्लिनो हाखौ फोमोनो फोमोननानै जोङो बा हासार सारगोन। हासार सारनायनि उनाव जोङो ओ खैथानि बा जिहेथु बिदान बेखौ सारनानै जोङो फोनाय जायो फोनानै जोङो बा मोनसे बा नैजिबा दिन बेनि गेजेराव जोङो र' ज' जोबो मोजाङै फुनो हानाय जायो। अब्ला जों फुबाय फुनानै जोङो जिहेथु आबाद फोथोराव जों माइ गायगोन। बेयावथ' जोङो हाल एवखानांगोन ना बेखौ जोङो एवबाय एवनानै जोङो बिदिनो जों हासार बायदिसिना सारनाय जायो। हासाराबो रासायनारिया हासारबो सारो। किसुवआ गोबोरखि बा खानस्रि बेफोरबायदिनि हासारबो सारनाय जायो बिदिनो जोङो माइ गायनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव नोंथां आरो मा होनो मोनसे खोथा नोंथां ओ किसुफोरावथ' जोङो ओ बरा माइ गायनायखौ नुयो जेब्ला, जोङो दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव ओ ख बबेबा जाग जायगायाव बबेबा ओनसोलाव गोबां दैबाना जायो दैज्लां बोथोराव जायनि जाउनाव जोङो माइखौ गायनो हानाय नुनो मोना बे-बेनिखायनो जेब्ला दैज्लां बोथोरा थांगोन मेस सें बोथोर मोनगोन अब्लासो माय गायनायखौबो नुयो नोंथां जोंनि ओ माय गायनाय नायखौ बुंनो थाङोब्ला माइ गायनायनि समखौ ओनसोलाव जोङो गुबुन गुबुन नुनो मोनो बिदिनो खायफा मेसें बोथोराव गायो खायफा दैज्लां बोथोराव गायो। जों दा माइनि खेथ्रआव बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोरावनो गायनायखौ जोङो ओनसोलनि खाथि खाला गामिफोरखौ नुनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आबादारिफ्रा जोङो माइ गायनानै ओ सोनारा होनबा? औ बिदिनो नोंथां जोङो जेब्ला ओ माइ गायगोन फुगोन बिदि खैथा फुनायफोराव जोङो हाजिरा थांनायखौ नुनो मोनो हाजिरा होनबा जेब्ला जोङो ओम सासे मालिकनियाव जेब्ला जोङो रां रां मोनगोन जोङो बेयो मालिगा जोंखौ लिंबाय जेनेबा खामला हाजिरा हिसाबै जों मा-मालिकनियाव खामानि माव मावना हैनांगोन आरो नङा होमबा नोंथां औ बेनियाव जोङो जेब्ला इदिं अ बिदिनो गायनाय फुनाय सम फैब्ला जोंखौ लिओ जोंनि ओन सोल गामिफ्राव जोङो हाजिरा मावहैनायखौ नुनो मोनो खायफा खैथिया फुहैगोन खायफाया आलि दानहैगोन नाथाय बांसिनानो हिनजावसाफ्रा हिन्जाव आइजो माहारिफ्रा ओ माइ गायनो थांनायखौ नुनो मोनो आरो ज' ज'यैनो जों जायथु जोङो नोगोन बिदि हाजिरा मावनानैबो जोङो गायनाय फुनाय जों नांगौ जानाय रांखौ बुथुमना लानो हायो आरो गावनि बेसादफोर खौ जोङो सुफुंना लानो हायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
आरो जोङो आबादारि फ्राबो बैफोर माइनि सायावनो सोनारनानै थायो गावनि आ जामुं आरो लोगोसे नांगौ जानाय बेसाद फोरखौ जोङो माइखौ मोना। फिसाइ फिथाइ फसलखौ मोननानै जों जेब्ला फानगोन अब्ला जोङो रां फोर खौ मोनब्ला गावनि नांगौ जानाय बेसाद बायदि सिना राङारि बिथिङाव जेंना गोलैनायाव जोङो गासैखौबो सुफुंनो हायो आरो नोंथां औ बिदिनो नों नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो माबायदि बिदि माइ आबाद बा जोङो गायनाय फुनाय फुनाय बोथोराव माबायदि मावनायखौ नुयो नोंथाङा एसे फोरमायना होनाय।
औ जागोन नोंथां जागोन। ओ ओ थिग बिदिनो जों गामि जों गामि ओनसोल फोरावबो जोंनि खाथि खालानि ओनसोल फोरावबो ओ जेब्ला माइ गायनाय बोथोराव सफैयो ओ गासैबो आबादारि फोरनि गोसोआ गुदुं जायो आरो मानोना बिसनि बिसोरनि थाखाय मोनसे माइ होननाय बुस्थुआ आबादा बिसोरनि थाखाय मोनसे गुबै आबाद आरो। ओ बेखौ बेखौ गासैबो जोंनि खाथि खालानि ओनसोलनि साफ्रोमबो मानसियानो गासैबो न' खरानो फ्रायनो मावफ्राम जोबो बे माइ आबादखौ आरो। ओ ओ गोदो गोदाय जेरैहाय माइ आबाद मावनो थाखाय ओ जोङो मोखौ दो हा हालेवोमोन ओ मा होनो बेखौ बायदिसिना जोङो गोबोरखि हासार बाहायोमोन। बेफोरबादि दानि आथिखालनि बिगियान मुगायाव बेफोरबादि जाला आरो माइ आबाद मावनायाव। दा जों मा जों माखौ नुनो मोनो बां ओ जोङो बांसिनै ओ हालेवनाय समायाव मोसौनि अनगा जों मा नुनो मोनो ट्रेक्टरखौ नुनो मोनो आरो। आथिखालाव। मा जेब्ला जोंनि माइ आबाद हालेव नायाव जोङो ओ बिगियाननि दिहुनाय बे ट्रेक्टरखौ नुनो मोनो। ओ आरो बेनि उनाव आरो जायावलजेराव जोङो मा खालामोन सिगां गोदो गोदाय मानसिफोरा आबाद मावोब्ला मोखौनि गोबोरखि हासारखौ जों हासार हिसाबै बाहायोमोन आरो। दा खिन्थु दानि मुगायाव जों गोबां बिबांनि बिगियाना दिहुननाय जोङो बिगियानारि हासाराव जोंखौ रासायनारि हासार होना मिथिनाय जायो जों बेफोरखौ आबाद फोथाराव माइ माइ आबाद फोथाराव जों बाहायनाय मोनो आरो ओ बेफोरनि मा होनो बेखो गोबां जों जायो जेरै हासार रासनारि हासार जेरै पटास इउिया बायदि बायदिसिना जोङो आबादारि फोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ मोन नोङा आबादा आबादारि फोरा गोदो गोदाय मा खालामो मोननो ओ बायदिसिना रासायनारि हासारनि अनगायै गोबोरखि हासार बायदिसिना मिथिंगायारि हासार बाहायोमोन। ओ बेफोरनि सेवनाय बायस्थि बुस्थु फोरदो हासार बानायोमोन दानि आथिखालाव बेफोरबायदि बानायला। बिगियाननि मुगा नालाय अ बिगियान निफ्राय मोननाय रासायनारि हारखौसो मानसिफोरा फसलनि दिहुनथाय हो बां होनो थाखाय ओ बेफोर बायदि रासायनारि हासारखौ बाहा बाहायो आरो आथिखालाव। ओमफ्राय बेनि अनगा आरो जोङो जेब्ला जोंनि माइआ ओ देरनानै जेब्ला मोनो जेब्ला हानो सम जायो हाखांबाय ओ हानायावबो जों मा खालामो आथिखालाव ओ बिगियाननि ओंखारनाय जोंनिया मा दङोनो माइ हाग्रा मेसिन ओंखारबाय जायनि जोहै जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव बेखौ जों एसे खम बिबांनि नुनो मोनो जेसेनो नुनो मोननाय खम नुनो मोनो आरो ओ थेवब्लाबो मा होनो आथिखालाव जोंनि खाथि खाला ओनसोलावबो मानो बै माइ हाग्रा मेसिना जोंनिया खाथि खाला मोनफैबाय आरो ओ बिदिनो ओ बे बेनि उनाव जोङो मा खालामोनो जेब्ला जोंनि माइ नानाय बोथोर माइखौ जों मारा नागोन सिगां गोदोनि समाव मा जायोमोननो बेफोर बायदि मारा नानाय समायाव ओ जोंनि मोसौ दोंनो जों मारानखौ खौ नायोमोन आरो खिन्थु दानिया आथिखालनि मुगायाव मा खालामो ओ मारान मारान नानायखौ बोआस आथिखालाव मेसिन ओंखारबाय बिगियाननि दिहुुननाय बुस्थु ओ जोनथोर ओ जायनि जोहै जों माख खालामो माइरान नानायखौबो जोङो खम समनि गेजेरावनो जोङो माइरानखौ नानानै फोजोबनो हानाय जाहैबाय आरो गोदो गोदाय जोङो जेब्ला मोसौजों ओ मारा नायोमोन अब्ला समाव मा जायोमोननो जों नि गोबाव समनि गोनांथि जायोमोन माने ओ
औ नंगौ
मा जाय माइराननानो जोंनिया गोबाव सम लायो। जेराव जोंहा समनि बिराद आंखाल जायोमोन आरो दा बिगियाना जोंनो माख खालामनानै होबाय जोंनो मेसिन दिहुननानै होबाय माराननानैखौ जोनो गोरलै खालामनानै होबाय। जोङो ओ गोबाव समनि ओ खामानिखौ जोङो दसेनो फोजोबनो हानाय जानानै फैबाय आरो बिगियाननि ओ माबायाव ओ मा होनो बिगियाननि मददाव आरो दा बेफोर बायदियैनो खाथि खाला ओनसोलाव ओ खाथि खाला ओनसोलावबो बेफोरबायदि माइ आबाद मावनायनि खेथ मानो बे खेथ्रआव माने माइ आबादनि मा मावनायनि ओ माबायाव मा होनो बुब्लियाव जोङो जों गोबां जौगानायखौ नुनो मोनबाय आरो जोंनि खाथि खाला ओनसोलावबो ओ गोबां गोबां आबादारि फोरा मा खालामनो सानो फसलनि माहोनो अनजिमाखौ गोबां खालामनो नाजायो। माने ओ एसे फसलनिसायबो जोङो माबोरै ओ गोबांसिन फसलखौ जोङो ओ दिहुननो हागोन गोबां बांसिन फसलखौ जों मारै जौगाहोनो हागोन बेफोरनि बागै आबादारिफोरा गोबां सानो बेनिखायनो ओ आबादखौ उन्दैनिफ्रायनो जोथोन लानाय बायदियै गोबां जोथोन लायै लायै मा खालामोनो आबादखौ जोङो मोनसे समाव ओ नाखांनायनि उनाव जोङो ओ आबादखौ फाननानैनो माने खायसे आबाद खौ जोङो मानि थाखाय मावखो मानि थाखाय मावो जों खायसे उदैनि आंखालखौ सुफुङो माने ओंखाम बानायनानै जानो थाखायबो जोङो ओ मानेखो माइ आबादखौ मावनाय जायो माने खायसेया आरो मा खालामोनो गासैखौबोथ' माइखो जों जाजोबनो हाय हाया नालाय बेनिखायनो खायसेया मा खालामो माइखो जोङो फाननानैनो न'खर सालायो खायसेफोरा
औ नंगौ।
माइखौ जोङो बाजाराव फाननानैनो मानो गोबां रां मोननो हायो आरो बे रांजोंनो न'खरनि आंखालफोर आंखालफोराबो सुफुं जायो। बेफोरबायदियैनो माहोनो इखो ओ जोंनि खाथि खाला ओनसोलनि गास माहोनो‌ इखो गुबै आबादानो जाबाय जोंनिया माइ। बेनिखायनो गासैबो जोंनि खाथि खाला ओनसोलनि सुबुंफोराबो गासैनो माइ आबादखौ फ्रायानो मावफ्रामो आरो दैज्लां बोथोराव ओ दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव गासैनिबो गोसोआ गोसो गुदुङैनो आंनिखौ बे आबाद मावनायखौ मावो आरो
औ नंगौ थारैनो नोंथां अ अ नंगौ बिदिनो नोंथांनि बुंनाया गासैबो सैथो गनाय जाथावना बेनिख बेखायनो दा नोंथां समा जेब्ला जाबाय जों जिहेथु ओ गायनाय फुनायनि सायाव आय नि सायाव जों सावरायदोंमोन बेखिनियावनो दोनथनाय जाबाय नोंथां औ गोजोनथों औ गोजोनथों नोंथां
औ दे